नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जाासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां आंनि फारसेनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय
अ आं नोंथांनो माखासे जोंनि आबहावानि जेंनानि बारैसो रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोबोद मोजां रायलायनो हागोन बिदिब्ला नोंथाङा रायलायदो
औ नोंथां आङो नोंथांनो जोंनि बिफां लाइफांनि गोनांथि आरो बेखौ संरैखा खालामनायनि राहाफोरनि बारैसो सावरायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। बेबायदिब्ला सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै औ जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माबोरै गोनांथार आरो नोंथां ओ बेबायदिब्ला खोनासंलांदो बिफां लाइफाङा जोंनि जिब जुनार नि थाखाय जोबोद मोनसे नागारहायै बाहागो आरो नोंथां जेरै बिफां लाइफां गैयाब्ला जों गैया बेबायदिनो जों सो आ जिब जुनार गैयाब्लाबो बिफां लाइफाङा गैया आरो नोंथां बिसोर मोननैनि गेजेराव सोनारनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा जायो ओ जोङो अक्सिजेन होयो आरो नोंथां जोंनो माबाया बिफां लाइफाङा बेनि उनावहाय ओ जोंनिफ्राय बिफां लाइफाङा कार्बन डाइ अक्साइड लायो आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि गेसफोरखौ सोलायलायनानै थांनानै दं आरो नोंथां जिउ खुंनायाव बेबायदिनो मा खालामो जोंनो बिफां लाइफांफ्रा ओ नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन होननानै जोंखौ फोथांनानै दङ आरो नोंथां बेनि उनावहाय जे बुंनो थाङोब्ला नांगौनि बारा कार्बन डाइ अक्साइद ओंखारदोंना नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि बिदुङा बांबोगासिनो दं आरो सानफा एफा बेनि थाखायनो जोंहा गोलोम बोथोरनि समाव गोदोनिफ्राय बांसिन गोलोम जाबोनो हमबाय आ आरो गरम जाबोनो हमबाय आरो नोंथां बै गरम जानायखौ बिफां लाइफाङा एसेब्लाबो खम खालामो आरो नोंथां बिफां लाइफांनि बिदुंजों बे गरमा एसेबाबो खम जायो मानो होमबा बिफां लाइफाङा कार्बन डाइ अक्साइड सोबनानै लायो आरो नोंथां आ बेबायदिनो जोंहा कल‌ खार खानानिफ्राय एबा गारि मथरनिफ्राय जोबोद बिबांनि मा कारबन डाइ अक्साइड गयो आरो बै कार्बन दाय अक्साइडआनो नांगौनि बाराखौ जि बिफां लाइफाङा बोनानै लाख'नो हायाब्ला जोंनि बुहुमनि बिदुङा बाङो आरो नोंथां बेबायदिनो बिफां लाइफाङा आ सुबुं माहारिजों लोगोसे दावमा दाउसानोबो आदार जगायनानै होयो आरो नोंथां गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला दङ जोंहा ओ जाय बिफांनि फिथाइ जा नानैनो जिउ खुंबोगासिनो दं आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला बिसोरो मिथिंगायावनो थानानै बिफां लाइफांनि मा जायो फिथाइ जायो आरो बेबायदिनो जोंहा बिदिन्थि हिसाबै दङ दाउ बाथ' बेनि उनावहाय दङ बादामालि बिसोरो फिफां लाइफांनि फिथाइ जायो आरो बेबायदिनो बिसोरो गावसोरनि जिउखौ खुङो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जिब जुनार बे जिब जुनाराबो मा बिफांनि दन्दराव बिसोरो मा थाग्रा खुलि बानायो आरो बेनि उनावहाय बिफां गरम बोथोरनि समाव मा बिफांनि सायायाव थानानै बिसोरो गावसोरनि देहाखौ थाजिम खालामो। बेबायदिनो जोंहा सुबुं माहारियाबो जोंहा न' एबा थाग्रा खुलि बानायनायाव जोंहा बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो आरो नोंथां जोंना सामफ्रामबो फुं जोंहा सिखारजेननायनिफ्रायनो मोनाजासिम एबा उन्दुजासिम जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ होननानै बुंजायो आरो नोंथां गिबियावनोथ' जोङो अक्सिजेनखौ लाखायो बेनि उनावहाय जों दङ सियार टेबोल बेन्स जिरायनो थाखाय बेफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनि बानायनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा दङ थाग्रा बै थाग्रा न'आवबो जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां बिफां लाइफांनि मा जोंहा बुस्थु बाहायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला बाथाम बे बाथाम गैयाब्लानो जोंहा मा न' लुनो हाया आरो नोंथां बेयो जाबाय जोंनि मा नागार हायै बाहागो बेनि उनावहाय दंबावो आ जोंनो मा बै बिफां लाइफाङा मा खालामो होनब्ला हा खुरखानायखौ होबथायो आरो नोंथां बेबायदिनो हा खुरखानाय बुङोब्ला गोबां रोखोमनि अखा दामब्रा हायोब्ला जिरुब जिरुबनो बै समाव अखा अखाया हाखौ खुरखानो नागिरो आरो नोंथां नाथाय मा बिफां लाइफांनि रोदाया हाखौ गोरा खालामनानै लाखियो आरो बेनि थाखायनो हाखौ खुरख'नो हाया बिनि उनावहाय जोंहा माब माब्लाबा माब्लाबा दैबाना जायो आरो बै दैबाना जायोब्लाबो मा जोंहा मा होनो आ हाखौ खुुरखा लांनो हाया आरो नोंथां बेनो जोंनि बिफां लाइफांनि मोनसे जोबोद मोजां गोहोम आरो जोंहा बे बिफां लाइफांनिफ्रायनो आ मा मोनबावो आ जों थांनानै थानायाव थाखाय मेडिसिन एबा मुलि मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
बेनि उनावहाय मुलि हारिनि लाइफां बुङोब्ला जों जेरै निम बिलाइ बेबायदिनो दंबावो मानिमुनि बिलाइ बेनि उनावहाय दंबावो जारि बिलाइ बेफोर जोंनि बिफां लाइफांनिनो मोनसे बाहागो आरो जेरै एन्दा सेवरा बेफोर मा एन्दा सेवरा फोरखौ जोंहा मायाव बाहायो होमबा जोंहा हाथाय फुनायाव बाहायो आरो नोंथां बेफोरबायदिजोंनो जोंहा मा मुलि हारिनि माखासे बुस्थुफोर बानायनानै जों लोमजाब्ला साजाब्ला बैफोर बुस्थुफोरखौनो जोंहा जानानै मा जोंनि देहाया मोजां जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो मा जोङो जिउ खुंगासिनो आरो। नोंथां बिफां लाइफांनि सायाव सोनारनानै बे बिफां लाइफांनि गोनांथिखौ नायनानैनो जोंहा मा जेब्लायबो बा एबा द' जुन खालि जोंहा सुबुं सांग्रांथि सान खुंनाय जायो जाहाथे जोंहा नाङा फाङा दंफां दाननायखौ बन्द' खालामनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनाय जायो। बिदिब्ला नोंथाङा आंनि बुंनाया एसेनोसै बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायदो नोंथां। नोंथांनि रोंगौथिखौ।
औ नोंथां। नोंथांनि बुंथिनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आङो आलदा हिसाबै आङो बर'नि दोरोङारि आबाद मावनाय बेनि सोमोन्दै बुंगोन नोंथां। बर'फोरा मेसें बोथोराव माबोरै दोरोङारि आबाद मावोमोन बेनि सोमोन्दै आङो ओ गुवारै फोरमायलांनो सानदों नोंथां। बिदिब्ला आङो मेसें बोथोराव बर'नि दोरोङारि आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो आखायाव लाबाय। औ गोजां बोथोराव एबा मेसें बोथोराव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद फसलफोर मावोमोन। बै आबाद फसलफोरनि मादाव बेसर सबाय सिबिं
आ
बेफोर आरो नोंथां बेफोरो जाहैबाय गुबै फसल। आरो बेजों लोगोसे आसु माइ बेफोरखौबो फोबावनाय जायोमोन आरो नोंथां। आरो बेफोर आबादफोरखौ मावनो थाखाय मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन। मोसौजों हालेवनानैनो बैफोर आबादफोरखौ मावबोनाय जायोमोन नोंथां। आरो बे मोसौ हालेवनायाव नांगोल आरो मै बेबादिनो
बेदाफोर बाहायनाय जायोमोन आरो ओ जुंगाल बेबायदिनो लावथि बेफोरबायदि आगजुफोरखौ बाहायनाय जायोमोन बेनि अनगायैबो आसु माइखौ ओ आबाद अब्ला जों बेदानि जोबोद गोनांथि जायो नोंथां बेनिखायनो बे आसु आबाद मावोब्ला बे दाखौ जोथोन लानाय जायो आरो बेजोंनो बे दाजों बे दाजों बे आसुमायखौ बेनि माइनि गेजेरजों मोसौनि खुगायाव मुख्रा होलायनानै
बेजों बिदा होयोमोन आरो नोंथां बिदा होनायनि ओंथिया जाहैबाय मा बिदा बेदाया मोनसे ओ बेखौ जोङो हासिनि बायदि मोनसे आगजु बुंनो हायो। बे हासिनि बादि आगजुआ हाखौ एरखुयो हाखौ एरखुनानै माखासे नाङि हाग्राफोरखौ गैया खालामो आरो नोंथां बेयो फोजोबस्राङो। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथिखागौ जानांगौ बेनि अनगायैबो औ बै फसलफोरखौ मावनायाव जोंहा दैनि जेबो गोनांथि जाया नोंथां बेनिखायनो बेखौ गोरानैनो फोनाय जायोमोन जेरै सबाय सिबिं बेफोरो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो दालि बेफोर फसलफोरखौ जोङो। आबाद खालामनानै बोसोरसेनि नांनाय ओ बेबादिनो ओंख्रि। एबा फसल बेगर बेनि थाखाय बेखौ। दिहुननानै लायोमोन जेरै सबायफोरखौ ओ बयनिबो न'खर न'खर बेबायदि औ ओ मा होनो आबाद मावनानैनो बे फसल बेगरखौ। औ दिहुननानै लायोमोन बेबायदिनो दालिखौ बुंनो हायो जों नोंथां। आरो सबायखौ बुंनो हायो दा बेफोर मैगंफोरा एबा ओ मैगं एबा ओ फसलफोरा सासे आबादारिनो नांगौ जानाय आदारफोरखौ सुफुंनायाव जोबोद। ओ बिहोमा होयो आरो नोंथां दा ओ बर'नि ओ दोरोङारि। आबाद मावनाय जायखौ गोजां गोजां बोथोर एबा मेसें बोथोराव मावनाय जायो। बेयो गुबुन गुबुन राहायै बेखौबो जोङो मावनाय जायो जोङो बेफोर आबादखौ मावनो थाखाय। जोङो हालेवनानै बिनि उनाव मै होयो। मै होनायनि उनाव माखासे।
हाथर थालांनायखौ बेखौ बुख्रुब्राजों बुख्रुबबो। बेखौ हाथुरा होननानै मिथिनाय जायो बे हाथुराजोंनो। हाथरखौ बुख्रुब बुख्रुब बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो आरो बिनि उनाव। थाबावनायखौ फिन खेबसेयाव मै होनाय जायो। बेफोरबादिनो मेसें बोथोराव बर'फोरा दोरोङारि हिसाबै आबाद मावबोनाय। मावबोबाय थादों आथिखालाव बे आबाद मावनायखौ। जोङो नुनो थांलिया
आरो मावनाय जायोब्लाबो बेखौ माखासे ट्रेक्टरफोरनि हेफाजाबैसो मावनायखौ जोङो नुनो मोनबो नुनो नुनो मोनबाय नोंथां। आरो बैफोर रोखोमनि। फसलफोरखौबो मावनाया जोबोद खमसै मानो होनोब्ला दा आथिखालाव। बेफोर फसलनि सोलायै गुन माखासे बांसिन मुलाम्फा गोनां फसलफोरखौसो मावनो लानायाव। बैफोर फसलफोरनि आबाद मावनायखौ नुनो मोननिया ओ जोबोद बांबाय जों बेखौ नुनो मोनलिया दा